हेल नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंनिखौ एसे माने लासै लासै खोनागासिनो आङो।
औ दा खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय दे दा।
जोंदा बर' बर' न'खरनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे
दा जों बर' न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो बिमा-बिफा बिदा-फंबाय ओ आबै आबौखौ लानानै जों मोनसे न'खर होननानै हमजायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अनलायनानै थायो जोंनि बर' न'खरनि होननानै बुङोब्ला जों बर'नि सिथ्ला गेजेराव बाथौ थायो सानजाहा बाख्रि साहा औ न'मा न' आरो खोलाहा इसिं न' मोसौ गलि थाबाय जिगाब -जिगाब थाबाय सोनाबहा सोनाबहा औवा बारि थाबाय बारियाव गय बारि थाबाय बेखौनो जों बर' न'खर होननानै हमनो हायो आरो नोंथां।
औ मोनसे बर' न'खरनि सिनायथि आरो बेनो न'?
औ दा बर' न'खर होनोब्ला जों जोंनि गाननाय -जोमनाय, मावनाय -दांनाय, जानाय- लोंनायजों जों गावखौबो बर' होननानै सिनायथिबो होनो हायो।
औ धोरोम आसार - खान्थि बेफोरखौ लानानै
औ दा नोंथाङा बर' न'खरनि सायाव मावनाय- दांनायनि बेलायाव जों माबायदि सोलिबोबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
बेखौथ' माने जोंना बर'फोरा गाहायै आबादनि सायावनो बांसिनै सोनारनानै थायो नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि समनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो माने आबै -आबौनि समनिफ्राय लानानै जोंनि बा बिमा- बिफा, बिदा -बिबाजै मोननि समसिमबो माने जोङो आबाद मावनानै सोलिबोदों। बेनि गेजेरजोंनो माने जोङो लोगोसे दाउ -अमा फिसिबोनानै गथ'- गथ' -थाय फेदेरबोनानै माने बेजोंनो स्कुल, कलेज बा इउनिभारसिटि फोराव फरायहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोथ' माने बर' न'खर न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनहै माने इमान इदि दडेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनबोआखैमोन आरो खालि आबाद मावबो दों जाबोदों माबा मोनसे फिसिबोदों बेबायदिनो जाबोदों जानायनि थाखायल' खरसाखौ माने दिहुनबोनो रोंदोंमोन आरो बर' न'खरा गोदोयो बा -सिनानो जेनेबा एसेबांबोथ' माहाजोन -माहाजोन गैजायामोन ना जोंनि गेजेराव ओमफ्राय बेफोर नाथाय आथिखालाव बर' न'खरा एसे माने जौगाबोनो हमबाय आरो। बिसनि साननाय हनाय बिसिनि मावनाय- दांनाया एसे आलादा रोखोमनि जाबोबाय। जेनेबा गोदोयो जोंहा माइ बेबायदिनो बोथोरजों लोगोसे माइ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावोमोन। ओमफाय बेबायदिनो गोजां बोथोराव बेबायदिनो सबाय, फाथो, बेफोरबायदिनो आबाद मावनाय जायोमोन आरो। खिन्थु आथिखालाव थाखा फैसायाबो थोस्लाबा गथ' गथायबो फरायहोनोबो नांगौ। जायनि जाहोनाव बेफोरखौ नोजोर होन्नानै माने समजों लोगोसे हागोनां मानसिफोरा गोनां मानसिफोरा माने गोबां मोजां- मोजां खेथिफोर मावनो हमबाय आरो दाना। ओमफाय न'खराव जौगाखांनाय लाबोनो हाबाय। जोंनि साइडजों माने बांसिन बर' न'खर -खौनो बेबायदि नुनाय जायो आरो जायहा माने साख्रि मावाखै एसेबायायदि न'खरा माने जायहा हा दङ बिसोरो आबाद मावनानै माने मोजां फिथाइ मोनबो नो हादों आरो जेनेबा आबाद मावनायनि बिथिङाव हाइजें आबाद मावनाय कबि, फान्थाव, पथल ओमफाय बेबायदिनो जिंखा बेजों लोगोसे माने जोंनिया थाइजौफोरबो आथिखालाव गायनायफोरखौ नुनाय जादों आरो बागान हिसाबाव बेनिफ्राय जोंहा बेफोरनि गेजेरजों गोबां फैसा फैयो अ दानि बर' न'खरफोरा माने फैसा थाखाखौ गोदोनि बायदि माने जानायावल' बाहायला आरो एसे जेनेबा सेभिंस खालामनानै लाखिनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। माने फिउचारनि थाखाय आरो गोदोथ' माने बेमार आ जार जायोब्लाबो माने मोजां डक्टरनाव नायजाया ओ माने थांनोबो फैसा थाखा थोस्लाबा बेफोरबायदि जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने फैसा थाखा दोननो रोंबाय आरो बेंक बेलेन्स लाखिनो रोंबाय। बेबायदि नुनाय जायो आरो आरो साख्रि बाख्रि खे थ्रआवबो बर' न'खरफोरा जेनेबा गावसोरनि फिसाफोरखौ बांसिनै गोसो होहोनाय मोजां सोलोंथाइ लाहोनाय माने फिसाफोरनो जेनेबा जेब्लायबो मोजांखौ हास्थायनायजों लोगोसे माने इयुनाव न'खर माने मोजाङै दालांबावो नो हावथों माहोन जालांसिनबावनो हाथों बेबायदि माहाजोन जानायफोर खौ बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। जोंनिथिं माने बर' न' खरा बेबायदि स्ट्रं माने ओ सानफा एफा जाबोनायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि बायदि जेनेबा लोंला जाला बेफोरबायदि थानायखौ माने नुनो मोनबांलाानो आरो माने जोंनिथिं।
नंगौ
नोंथांमोननिजों माने बर' न'खरा जेनेबा माबायदि बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो बर' नख'रफोरा
आंनि नोजोरावबो बर' गामिफोरा एसे गैद्रायैबो नङा माने मिडिल न'खरनि गोजा आरो नोंथां साफा सानै साख्रि माव मावनाय दं। ओमफ्राय जों खौसेयैनो थायो बर'फोरा आरो दैलां बोथोरनि समाव जोङो दुब्लि बारियाव ओ माइ गायहैनाय हाजिरा खामला गायनाय सोरबा सावरि बादालि जालायनाय बेफोरखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो दासिमबो मावबोगासिनो आरो नोंथां। आरो माबा मोनसे फुजा फोरबो जायोब्लाबो जों न'खराव लेंंहरो खामानि मावस'नो आरो बिसोरबो फैलायलायो संलायलायो आरो नोंथां।
औ आथिखालावबो माने अनलायनायखौ नुनो मोनो आरो ना? गोदोनि बायदिनो?
नंगौ थारैनो दा बर' न'खर न'खरावबो गोबां जौगाबाय आगोलथ' जों साइकेल गंसेयानो थायामोन बर' न'खराव दा जों बर' न खराव साख्रि मावनायानो जा आबाद मावनायानो जा दा साइकेल थायो बाइक थायो स्कुटि थायो साख्रि मावनायाथ' आरो ओ थाबाय खारानो।
औ
जों गोबां माने बर' न'खराव माने जौगाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ लोगोसे दा जोंना जेनेबा ओ मुलुगाव टेक्न'लजिया जौगानायजों लोगोसे माने जोंनाबो माने गोदोनि समाव जेनेबा हालेवनानै एवनानै संसार जाबोदों होन्नानैनो जों बुंनांगोन ओ दिनैनि समाव जेनेबा टेक्न'लजि जौगानायजों लोगोसे ट्रेक्टरबो फैबाय जोंनाव मिनि ट्रेक टर बेफोरबायदिनो जायगा जायगा माने मोजां जायगाफोरावबो माने हालेवनानै बेफोरबायदिनो जाबोगासिनो। बेजों लोगोसे
जोंना आं दहायनो होनखाबाय माने आबाद मावनायफोराबो जोंहा बर'फोरा जोबोर जौगाबाय। माने गोदोनि बायदि जानो थाखायल' मावा आरो न'आव जानो थाखायल' मावा। माने जायहानो हा दङ बिसानो ओ गोबां दिहुुनथायाव माने आबादखौ मावनाय जायो दा जेरै जोंनिथिंजाय नों थाइजौ आबाद मावनाय नुदों थाइजौआवबो माने हाइब्रिद थाइजौ गायनाय जायो आरो जायहा गायजाथाव थाव हा दङ बेसोरा बिनिफ्राय बेबायदि गायनानै मोजां प्रफिट फैनायखौ माने नुनो मोन्दों। गोदोथ' माने ओ जोंनिया फरायनोबो होनो नागिरामोन जोंनि गोदोनि बर' न'खरफोरा बांसिनानो सोलोंसालियाव थांहोनो नागिरा फरायसालियाव थांहोनो नागिरा ओ फैसा थाखाथ' हननानै होआ नाथाइ आथिखालाव बेबायदि नंला आरो बिबै बिबौ गासिबो माने फरायनायखौ गोसो होहोयो। बेजों लोगोसे ओ माबा मोनसे मोजां दखानफोर माबा मोनसे बेफोरबायदिनो होनानै बा सामफ्रोमबो फैसा ओंखारनो हानाय माबा मोनसे लामा बेबायदिनो होनायखौ गावसिनि गथ' गथायाइफोरनो होनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसेनो जोंनाथ' गोदोयो जौ सेरेब बेबायदि लोंसोमनानै थाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां? बर' न'खरफोरा ओमफाय जौजोंनो गोदोहाबनाय गोबां बर' न'खरफोर दंमोन। जाय जेनेबा जौजों गोदो हाबोब्लाथाय न'खरफोरखौ सानसे नङा सानसे बिसोरो माने फोजोबस्रांनायनि लामायाव लानानै फैयो आरो।
औ नंगौ।
दो जौफोरबो फानोमोन गोबां गामियावनो नाथाय आथिखा लाव बेफोरबायदिजों जानाय नंला होननानै एसे जौगानायखौ बा एसे मोजांखौ लामा नायनानै माने जोंनि साखाथि फाखाथिनि मानसिफोरा माने आथिखालाव जौ संनायखौ बन्द' खालामबाय आरो न'खराव जौ संनाय जौ फाननाय बेफोरबायदिखौ जायहा जेनेबा
संनो मोनो खिन्थु न'फोराव लोंनायनि थाखायल' बेफोरबायदि संनाय जायो आरो। जेनेबा फाननायनि थाखाय बेफोरबायदि संनाय बेफोरबायदि जाला। लोगोसे दाउ अमाखौबो गोदोयो जानो थाखायल' फिसियोमोन नङा होमबा? ओरैनो फानोब्लाबो माफा माफा मानै बेबायदिल' फानोमोन खिन्थु आथिखालाव फार्म खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? बोरमानिफ्राय लानानै अमानि फ्राय लानानै बेबायदिनो दाउ सोरहाबा बेबायदिनो बिदै फानो दाउखौ सोरहाबा अमा फिसा फानो बोरमा फानो थिग बेबायदिनो जेनेबा फैसा फैनायनि लामाखौ माने सबबो मोजाङैनो लानो रोंनायखौ नुनो मोनदों आरो बांसिन। जेनेबा हानड्रेदाव ओइटिस पारसे ओइटिसो पारसेन्ट फ्राम मानसिखौनो।
औ नंगौ नोंथां।
जों ओ बर' नखरफोरा मा माखौ जेनेबा जिउ राहा हिसाब हिसाबै लादों एसे फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो
जों बर गामियाव दा अमा फिसियो नखरसेयावनो माथाम मा ब्रै सोरबा सोरबा बिदिनो दाउखौबो बुरजा फिसियो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फुख्रि गिदिर थानाया हांसो फियो ओमफ्राय फ्रायानो बोरमा फिसियो आरो थां बोरमा दाउ हांसो
औ नोंथां औ जों जोंना मा होनो टाइमा जाबायमोन समा
औ औ
दे
दे